औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
औ खोनादों दा नोंथाङा
औ औ खोनादों।
नोंथाङा दा मा मा मा खालामनानै दं?
दासान्दि दंथ'यो नों थां ओ ओंखामबो जाथ'वाखै जिहेथु बिदिनो एसे जिरा जिरायनानै दंथ'यो।
आ दा जोङो मोनसे टपिक लानानै रायज्लायनो नागिरदों नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां।
दा बे जोङो टपिकआनो जेनेबा दाउ दाउ अमा बोरमा, मोसौ फिसिनायनि बागै लादो होमबा
औ औ।
खौ सावरायनो नोंथाङा दसेबाबो सम माबा रायज्लायनो सम दंना
औ औ औ नोंथां दं औ
दे होमबा नोंथांमोनथिं बिदिनो दाउ बोरमा अमा फिसिनायनि बागै एसे मा मोनथिगौ बेखौ एसे गुवारै फोरमायना होलाय नोंथां
औ औ औ नोंथां ओ जोंहाथ' जों मिथिखायो जिहेथु ओ जोङो गोबां जिब जुनार फिसियो जेराव जोङो दाउ फिसिनायफोरखौ जों नुनो मोनो हाग्रानि दाउ दाउफोरखौ जोङो हमनानै लाना फैनानै बिसोरनि फिसाफोरखौ जोङो न'खावनो बायदिसिना फसिना आदार आरि होननानै जों फिसिनायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो जोङो बायदिसिना जोङो मोसौआनो जा मोसौफोरखौबो जोङो फिसिनाय जायो जोङो गांसो जाहैयो बिदिनो जोङो दुब्लि फोथारफोराव जोङो लांदां जायगाफोराव जोङो हेगारना हरो मोसौफोरखौ ओमफ्राय लावखारफोरा गमो जेराव जों गोदो गोदायनि समाव गोबां मोसौ फिसिनाय जायोमोन जिहेथु जोङो माइ आबाद मावनाय जायोमोन जेराव जोङो मोसौखौ नांगौ जायोमोन जोङो मोसौजोंसो हालेवनाय जायोमोन बेनिखायनो जोंनि गेजेराव गोबां बिथिङाव जोङो माइखौ गायनाय जायोमोन
आरो लोगोसेनो जों मोसौफोरखौबो न'खरफ्रोमबो जोङो फिसिनो नाजायोमोन जेराव जोङो ओ मोसौजों हाल एवनानै जोङो फोमोननानै बायदिसिना मै आरि होनानै जोङो ओ आबादखौ मावनाय जायोमोन ओ बिदिनो जोङो गोबां बिथिङाव जोङो अमा फिसिनाय नुयो जोङो फारौ फिसिनाय नुयो जोङो हांसो फि फिनाय नुयो सैमा फिसिनाय नुयो जोङो बायदिसिना बिथिङावनो जों दिनै सैमाफोरखौबो जों फिसि गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बोरमाफोरखौ फिसिबोदों बोरमा खौबो जोङो गोबां फिसियो दिनैनि समावबो जिहेथु जोंहा बोरमानि थाखाय इसेबां गेदेर जायगा नाङा आरो बोरमाफोरा जानो थाखाय इसेबां गांखोनाङा एसे दसे सम मोनजायोब्ला न उदैफोरा बुंलाङो जेराव जोङो बेफोरखौ फियोब्ला जोंनि नखर सुंथानायाव गोबां मदद मोनो जेराव जोङो गोबां बिथिङावनो जों नायनो थाङोब्ला जोङो बोरमाफोरखौ जोङो दिनैनि समाव जोबोद दाम गोसा जोङो फ्रेश बेदर महरै जों मोननो हायो जों द'जौ स्निजौ दाइनजौखौ लासिम जों थांनाय नुनो मोनो
बेफोरबायदिनो जों गोबां नुनो मोनो जोङो मागो फोरावथ' जोंहा दामफ्रा गोबां जायो बोरमानि दामफोरा जिहेथु जोङो बोरमा गोदाय जेराव ओ बेफोरबायदिनो जोंहा फैसा रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों जों दाउ फाननानै जोङो न'खर सुंथाबोनायखौ जों गोदो गोदायनिफ्राय नुबोदों हां हांसो आरिफोरखौ फाननानै बेफोरबायदिनो जों हांसोफोरनो माइफोर होनाय जायो लोगोसेनो न'खराव थानाय फुख्रिफोराव हगारनो हायो जेराव बिसोरो बायदिसिना एम्फौ एनलायानो जाबा नाफोरखौ जानानै बिसोरो थांनानै थानो गोनां जायो दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु जोङो गोदो गोदाय माबायदिहाय फिसि फैयोमोन बेफोरनि मायाबा मोनसे जिब जुनार बाावमा दावउसानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोनना हागोन नोंथां जोंथ' सिगां बुङोब्ला थ' जोङो जोंनि आबै आबौमोना सिगाङो ओरैनो औवाफोरनि गन्द्रा बानायनानै लकेल दाउ बेफोरखौ जोङो सिगांथ' जोङो बिदि ब्रयलारफोरखौ जोङो बिदि गन्द्रा गिदिर गिदिर फार्म बानायनानै फिसिनायखौ जोङो सिगां आबै आबौमोननि दिनाव नुनायानो बांसिन नुनायानो खममोन आरो दा हले जोङो नुनो मोनो लेल लकेल दाउफोरखौबो होन ब्रयलार दाउ होन ओमफ्राय ओरैजाय अमा होन माने अनेक बुस्थुखौनो जोङो माने मोनसे न' बानायनानै जोङो फिनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो दा मोनसे खोथायाव जोङो लकेल दाउखौ होन लकेल दाउखौ सोरबाबा गोदान गोदाननिफ्राय जोङो फिसाखौ लाबोनानै जोङो फिसाखौ लाबोनानै जोङ न' गिदिर बानायनानै जोङो बिदिनो पनसासथा एकस'था दुइस'था बेफोरबायदि लाबोनानै जोङो न' गिदिर राव दोननानै जोङो लाइट होयो लाइट होयो जोङो बिदिनो माइरं फोरखौ जाहोनानै गाव गावनि आदार थाखानायखौ जोङो जा होनानै जोङो गिदिर बानायनानै जोङो बेजोंबो माने थाखा फैसा जा आं रांखावरि खामायनो हायो आरो जोङो ओरैनो जों अमाबाबो होन अमाबाबो होन जोङो गन्द्रा बानायनानै जोङो मासेखौनो बिदिनो जोलै होनानै जोङो बिदिनो फिसा जाबाथाय जोङो बेखौनो बुरजा बानायो आरो ओमफ्राय दा जोङो दाउफोर बिदिनो बोरमाफोरखौबो बिदिनो सोरबा सोरबा बुरजा बुरजा माबानानै मासेखौनो दोननानै बिदिनो एरहोबाय थानानै जोङो बुरजा खालामलाङो आरो दा बिदिनो जोंनाव दुब्लिफोर गुवार थायोबा जोङो बोरमाफोरखौबो हगारनानै होनो हायो मोसौफोरखौबो हग हगारनानै होनो हायो माने बोरमा बोरमा मोसौफ्रा एसे मोजांसिन जायो आरो मानो होनोबा जोङो बि बिसोरनो आदार आदारखौ जोङो बारा होनांगौ माबा गैया आरो ओमफ्राय जोङो दाउफोरखौ बुंनो थाङोबा जोङो दाउफोरखौ जोङो न' बानायनानै बांसिनानो दोननानै दै होनाय मा होनाय बेफोरखौ जोङो बांसिन खस्थ' जानाय जाहैयो आरो बोरमा फ्रा जोंनो जोंङो खानानै खानानैबाबो जोङो दोननो हायो जाय अमाफोरखौ जोङो बाहेरायाव एसेबाबो दिहुननानै माबा दोननो हायो जोङो बे दाउफोरखौ जोङो बेफोरबायदि खानानै एबा दोनोबा जोङो बे दाउफ्रा ओमफ्रा एसे बोरैबा दुरबल जालाङो आरो दा ओंखायनो जोङो बेफोर दाउफोरखौ जोङो हगारनानै दोननो हायै बायदि जायो बबेबा जायगा नङै जायगायाव एरग्लुंगोन अबेबा जायगाखौ अबेबा एरगलांनानै मोनामहोगोन बेफोरबायदि अनेक रोखोमनि जायो आरो जों ब्रयलारखौबाबो होन ब्रयलारबाबो जोङो बुहुद खस्थ' जायो दाउआथ' मोनथाम एसे रोखोमनियानो दङ लकेल दाउ ब्रयलार दाउ खयलार दाउ अनेक माने दाउ बोरमा होन बुस्थुफोरखौ माने आं बारा मोनथिजबाक्षआरो ओंखायनो एसे जा मोनथिदों आं बेखौनो बुंबाय दि आरो दा नोंथांमोनथिं जेनेबा ओैरैनो ब्रयलार फोर लकेल दाउफोर ओमफ्राय अमाफोरखौ बेफोरबायदि फार्म खालामनानै दोननाय नुनो मोनगोन ना मोना एसे गुवारै फोरमायना होलाय नोंथां
औ औ नोंथां जोंनि जाथ' नोंगौ गोबां फार्म बानायनाय नुनो मोनो जेराव जोङो अमा फाराम बानायनायखौ जों नुनो मोनदों अमा फार्मखौ जों बायदिसिना जों गोजौ जायगाखौ औ एसे सायखना लायोब्लाजोंं मोजां जायो जेराव जोंङो ओ अमाफोरा जाहाथे सानदुंखौबो मोननो हायो लोगोसे सानदुं गोसाद्रायबाबो जाया जेराव जों एसे सायाबो थानाय जानांगौ बेफोरबायदि जायगा जागायाव जोङो अमाफोरखौखौ बांसिनानो फिसिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जिहेथु जोङो अब्लानिया एसे अमाफोरनि थाखायबो जाहाथे बेमारफोरा सनदेरा जारै थाम्फै आरो फोर जानो हाया बेमार आजारफोर बायदिसिना एम्फौफोरा जाहाथे जानो हाया जेराव जोङो ओ एसे मोजां गोजौ स्रां स्रां जायगायाव जोङो जायगाखौ जों सायखयोब्ला मोजां जायो। ओ बिदिनो सायाबो नांनाय एसे जेराव जोङो गोबां बिथिंनि दिनैनि समाव अमा फाराम बानायनानै फैसा आरजिनायखौ जों नुगासिनो जिहेथु जोङो दिनैनि समाव बायदिसिना जोङो। ओ मार्केटाव मोननाय जोंहा बायदिसिना ओ गोदान गोदान जोङो आदारफोरखौ फैनायखौ नुनो मोनदों जोङो गोदोनि बायदि ओ जोङो अफ्रि बा गुन्दै फोर होन्नानै जोङो ओ औवाखौ फिसिबाय थानाय जालाबा ओंखाम संनानै जों जिहेथु दिनैनि समाव गोदान गोदान बायदिसिना दिनै जोङो आदार फैदों जों गुन्दैफोराव बेखौ लगायनानै जोङो होनाय जायो। अब्लाना अमाफोरा गोरलैयैनो देरो जेराव जों बायदिसिना जोङो दिनैनि समाव जोङो। हाइब्रिद अमाफोरखौ जों नुनो मोनो जोङो हाइब्रिद अमाफोरनि खोथा बुंनो थाङोब्ला जोङो हेमसियार बायसिना खौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोरखौ फिसियोब्ला थाबनो देरो बांसिन गेदिर गिदिर देरो जेराव जोंनि ओ
लांदां
अमा लकेलनिख्रुइ बांसिन देरो अब्लानो जोंहा रांखावरि बिथिं बांसि आरजिनो हागोन जोङो बांसिन बिथिङाव जोङो जुदि नायनो थाङोबा दिनै अमाफोरखौथ जोङो फिसा खालामनाबो फाननो हायो नोंथाङा दह'इ फोरमायलांखादों। बिदिनो गोदो गोदायनिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो ओ गोदो जानो थाखाय फिसियोमोन नाथाय दिनैनि सम समाव जोङो। फाननो थाखाय फिसियो जों दिनै बेफार फालांगि खालामनो थाखाय फिसियो दिनै जोङो ओ जोङो। जों सानो जे जोङो जेनेबा जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजोंबो जोङो फैसाफोरखौ आरजिनो हायो नाथाय बिदि बिदि नङा जोङो जिब जुनारखौ फिसिनायनि अनगायै जोङो जिब जुनारनि बेफार फालांगि खालामनो रोंनांगोन अब्ला जोङो ओ बेवहायबो जों फैसाफोरखौ जों आरजिनो हागोन रां रुफाफोरखौ जोङो आरजिनो हागोन जों अमा फिसानि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला दिनै गुबुन मानसिफोरा दिनै अमा फिसानि ओ
बेफार खालामै खालामनानै जों फुङावनो बिसोरो ओ आतथा नथा दसथा फोरनि गेजेरावनो बिसोर गोबां फैसा आरजिनायखौ नु मोनदों सोरबा दुइ हाजार तिन हाजार बेफोरबायदि फैसा रां आरजियो फुङावनो अब्ला गुबुन खामानियावथ दंबावोसो बेफोरबायदि जुदि जों फुङाव फायखारिनि खामानि मावओब्ला अमा फिसानि आब्ला जों गोबां रां मोनगोन जेराव जोङो अमाफोरखौ जोङो गोदानाय जोंनियाथ' गोदानाया गोदाखायो नाथाय गोदानानायनि गेजेरजोंबो जों दिनै फैसा मोननो हायो गोदानानै सानसेयाव नैरोजा जिबाजौ बेफोरबायदि मोनो नोंगौ बेफोरबो ओ मोजाङानो नाथाय ओ जोङो बेफार फालांगिखौबो जों रोंनांगोन जेहुथु दाउफोरखौनो जा बा हांसो बोरमा बेफोरखौ जों दिनै बोरमा फालांगि जों जुदि थांनानै नखर नखर थांनानै सोंथिंनानै जुदि जोङो खम बेसेनावनो बायनानै लाना फैनानै दाम बुरजायाव फाननो हायो आरो लोगोसे दाउफोरखौबो जोङो फायखारि जानानै जोङो ओ गामि ओनसोलनिफ्राय जों बायना लाबोनानै जों जुदि टाउन ओनसोलफ्राव जुदि जों हैयोब्ला जोङो गोबां रां आरजिनो हागोन जिहेतु जोंनि ओनसोलाव इसेबां दाम नङा जेराव जोङो दाउफोरानो जा जियानो जा जोंङो जों जुदि दिनै फायखारि बा जों बिजनेनि लामायाव थाङोब्ला जों अब्लासो जों जोङो जोंनि नखरखौ मोनसे गोजौ लामासिम ओ दावगालांहोनो हागोन ओ ।जों जोंनि ओनसोलाव नाथाय बांसिनानो दिनै ओ फिसिनायाव ओ बायदिसिना जिब जुनार दावमा दावउसा फिसिनानै जोङो फैसा रां बुरजा खामायनो सानो नाथाय ओ जों बेफोरजों मोनसे नखर नखरखौ सुंथानानैलसो हायो माब्लाबा समाव फैसा नांब्रगौ जायोब्ला बेखौ मोननो थाखायलसो नाथाय खाय या माने बेजोंनो गोबां नांथाबनानै थायो जेराव जोंहा ओ गोबां खरस जायो फैसाफोरा लस जायो बेनिखायनो हायोब्ला जोङो जुदि फैसा बुरजा नांगौबा बायदिसिना बिथिं थांनांगौबा जों दिनै बेफार फालांगियासो जोंखौ जौगा होनो हायो जों बायदिसिना बिजनेस खालामनाय बेफोरनि गेजेरजोंसो जोङो रां रुफाखौ जोङो आरजिनो हागोन जोङो धोनि जानो हागोन नाथाय जों जुदि बेफोर दाउमा दाउसाफोरखौ जुदि जों फिसिनो रोङाब्ला जोङो मोजां गियान गैया जों रोंगौथि गैया बेफोरनि गेजेरजों जोङो ओ सा साज्रां जुदि थांनानै जोङो बायदिसिना अमा फार्म बानायहैयोबा नोङो नों जुदि ब्रयलार फार्म बानायोबा नों रोंगौथि गैयालाबासिम जुदि बेफोरखौ मावबाय थायोब्ला नोंहा गोबां ओ नु लस जागोन जेराव नोंहा मुलाम्फा जानाय नङा उल्थासो जागोन मुलाम्फानि दा नोंथांजों गोबां सावरायबाय बिदिब्ला जोंहा समाबो गैला जिहेथु बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
ओं जागोन दे नोंथां जागोन।
औ औ औ जागोन दे जागोन।